हेल'
अ' नोंथां।
खोनादों खोनादों नोंथां।
अ' दे। नोंथाङा माबाफोर मोनसे टपिक होनलाय। दे जेखौ जों सावरायनो हागोन दा।
अके अके। जों दायो होम बा दैज्लां बोथोराव गामियारि सुबुंफोरनि जिउ खुं राहाखौनो एसे सावरायदिनि। गामियारि सुबुंफोरा माबादि दैज्लां बोथोराव थांनानै थायो? मा मा मावो बेफोरखौ जों एसे सावरायदिनि।
औ सावरायजागोन मोजां।
नोंथाङा बुंनायसै दे दैज्लां बोथोराव गामियारि सुबुंफोरा ओरैनो मा मा खालामो?
ओरैनो गाहायै गामियारि सुबुङाफोरा दैज्लां बोथोर होनाय लोगो लोगो माखासे खामानिफोरा बन्द' जायो। जायनि थाखाय मोनलि जों नुनो मोनो जेनेबा आबाद गाहाय हारि हिसाबै जोङो माइ आबाद मावनाय बेजों लोगोसे बे दैज्लां बोथोर हिसाबै ना नागिरनानै बेफोरखौनो हाथाय बाजाराव फानहैनाय बे मोननैखौ गाहायै जों नुनो मोनो आरो ना।
औ औ
माइ गायनाय आरो बे ना नागिरनानै हाथाय बाजाराव फाननाय बेफोरखौनो जों मेनलि नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव।
औ औ सैथो दा दैज्लां बोथोराव जोंनि बे गामियारि सुबुंफोरा दैज्लांनि जाखिनि मैगं मोनो बेखौबो आबाद खालामनानैहाय जों गावनि जिउ खुंनाय राहायाव जेनेबा रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ बेफोर दैज्लां बोथोराव मावनाय मैगंफोरनि मुंफोर बुंनो हागोन नामा नों
औ जेनेबा मैथा, मैथा बांगाल, थाइबें, फोरला, जिंखा, धेरहस बेफोर नङा होमबा? बेफोरखौ मिथियो आरोना आङो।
औ।
उम।
जेनाखि दैज्लां बोथोर आथिखालनि बे थासारियावहाय दैनि आंखाल नुबोगासिनो दं जेनेबा खोथिया जौबाबो दुब्लिबारियाव दैनि आंखालखौ नुनो मोनदों मानोना आथिखालाव जेनाखि गामियारि सुबुं बिथांमोना फोथाराव जेनाखि गावसिनि माइखौहाय गायनो उसुबिदा जागासिनो दं अखानि थाखाय दा नोंथाङा बेनि थाखाय माबाफोर बुंगोन नामा जे मानि थाखाय अखाया आथिखालाव खम जाबोखो बा दुब्लि बारियाव मानि थाखाय दैयानो थाला बिनि माबा मोनसे बाथ्रा बुंगोन नामा नोंथाङा?
ओ औ। ओरैनो अखानि बिबाङा खम जानाय होनोब्ला जोंहा मेनलि बिफां लाइफांखौनो होननांगोन। आजिखालि बिफां लाइ फां दानस्रांनानै गासिबो जों सुबुं माहारिया गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर लुदों। उम दान दानफायोबाबो अरजाया दे जुदि बिफोर बिसोरो जुदि दानफायनायनि बदलै गायफिनोब्लाबो अरजायामोन नाथाय आज खालि जोंनि बिफां लाइफांनि बागै बांद्राय सांग्रां गैया आरोना जोंनि समाजाव। उम गावसो नि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय बिफां लाइफां गोबां दानफायगोन बेनि उनाव बेफोरखौ सुफुंफिननो जे खहाफोरखौ सुफुंफिननो थाखाय बिफां लाइफां गायनायखौ जोङो खम नुनो मोनो आरो ना।
औ औ।
होनाव आथिखालाव अखानि बिबांफोरा खम जाबोदों। आरो दु आरो दुब्लिफ्राव दै थायैनि जाहोना जाहैबाय माने आथिखालाव आबाद मावनायाव माखासे रासायनारि हासार बाहायो।
औ औ ।
नाव हानि थोरफोफोरा गोरा जानानै बेयाव दै सोबनो हायै जायो आरोना। दै सोबनो हायैनि जाउनाव गुबुनाव बोहैलांना लांनायनि जाहोनावनो दैया दुब्लियाव थाया जायो आरो ना। उम आर ओरैनो अखायानो हायाब्ला दुब्लियाव बोरैथो दै मोनो बेबो मोनसे
औ औ।
जेनेबा नोंथांमोननि गामियाव दा माइ गायनायाथ' सोलिगासिनो दं जानो हागौ।
जोंनि ओरैहाय गायबाय माखासे सुबुंफोरा नाथाय गायजोबनायखौ नुनो मोनाखै आरो बुंनो थाङोब्ला अबावबा दुब्लिबारिया दैनि आंखालाव गायनो मोनाखै बेजों लोगोसे ओ खोथिया फोनायाबो बावाखैना नों थां जौ जोबाखै आरो। मानि खोथ थिया देरजोबाखै दाबो बिनि थाखायबो गायाखै अबेबा अबेबा दुब्लियाव दै थादोंबाबो खोथियानि थाखाय गायनाय जायाखै आरो
जेनेबा नोंथाङा बे दैज्लां समाव दाथ' कलेज इउनिभारसिटि फोराबो बन्द' नोंथाङा बे दैज्लां समाव दा मा बर्थ'मान मा खालामनानै बे समफोरखौ हगार हरगासिनो नोंथांङालाय
अ जोबोद मोजां सोंथि आं दा ओरैनो दाथ' ओ कलेज गैया स्कुल गैया बे समाव आङो अखमबा सम मोनोबा बिदिनो लोगोफोरजों ना लफायहैयो आरो
अ
आरो माब्लाबा-माब्लाबा समावहाय बिदिनो ज' ज' लोगोफोरजों दाथ' दैज्लां बोथोर नंङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
थाइजौ जाहैदों लेसुफोर जादों बिब्दि आरो आरो माब्लाबा ओ लोगोफोरनि न'आव न नारेंखल जाहैदों बिदिनो समखौ बारहोगासिनो आरो नोंथां दासान्दि
औ औ
औ ओमफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा दासान्दि ओ नैबे समाव मा खालामगासिनो
आंनाबो बिदिनो माने दा न'खराव जोंहा माइ गायथ'आखै नालाय माइ गायबा खिन्थु एसे बिजि जागोन दाथ' ओरैनो आंबो बिदिनो सम मोनबा लोगोफोर फोरजों बेरायलाबायो गा गामि फोराव बिदिनो थाइजौ खान्थाल जादलाबायो एखमबा गोसो जाबा दैफ्राव दुगैहैबाय बेफोर बायदि समखौ बारहोगासिनो सिनो आरोना
औ दा आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां दा बे दैज्लां बो बोथोराव नों थांमोननि ओनसोलावहाय जेनेबा दैज्लांङाव मोननाय मैगंफोर माबा मा होनो गोबां फोनानै रांखान्थि आरि मुलाम्फानि थाखाय बिदि फाननाय दं नामा गोबां मैगं-थाइगं फोनानै
ओहो ओहो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव बेबायदि गैया आरोना। ओरैनो जानो आन्था न' न' बिथायाव ओरैनो एसे जाफोनाय बेल'नो आरो बे गुबुनफोर बायदि गि दिर गिदिर माबा आबादफोर फोनानै बेबायदि बिजनेस खालामनाय ओरै जोंनि गामि बा जोंनि नैबे जा जायगायाव जा ओनसोलाव आं दं दा गैया आरोना बियो
औ औ। ओरैनोथ' दा नोंथां दैज्लां बोथोर ना दा गोलोम बोथोर।
औ
औ बे समाव जेनाखि जों बेलासियाव ओ माबा मोनसे जिखुनु गोलोम बोथोरनि नों नोंथांमोननि ओनसोलाव मा गेलेयो ओरैनो जेनेबा?
ओरैनो गेलेनाय होननानै बुङोब्लाथ' दा ओरैनो फुटबल फुटबलखौ बांसिन गेलेनाय जायो आरोना।
औ औ।
उम ओरैनो समायथे क्रिकेट गेलेलाबायो। उम बेेन फुटबलखौ बांसिन गेलेयो आरो। उम। ओरैनो दा नोंथांमोननिथिं अखाया माबायदि जानानै दङ?
जोंनि ओनसोलावथ' दा अखाया मोजांङानो ओ आं मोजांखौनो बुंनो सानो मानोना जेनाखि हराव हानानै सानावहाय जा मोजां सान्दुं दुङो आरो। हराव नांगौ बादि अखाखौ मोननो हायो ओमफाय सानावहाय बिदिनो आराम सोरांनानै थायो आरो स्रां सान्दुंजों। अखाया माने सानाव दा दासान्दि दिडिस्टाब होथ'वाखै सुबुंफोरखौ। बिदिनो गायनोबो मोनबाय आरो माखासे सुबुंफोरा माइफोरखौहाय जेनाखि खोथिया जौबायना। बिसोर खोथिया जौग्रोनायफ्रा गायगासिनो आरो माइखौ एफा एफा औ। ओरैनो नोंथाङा जेनाखि दा दैज्लां ना दैज्लांङाव मोननाय फिथाइफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा मा मा फिथाइ मोनो ओरैनो?
ओरैनो जोंनिजों बुंनो थाङोब्ला थाइजौ, खान्थाल ओ लिसु बेफोरखौ मोनो आरोना।
औ
उ
गामियारि सुबुंफोरनि जेनाखि जिउ खुंराहा ना नोंथां।
औ औ
बियो गाहायथ' आबादनि सायावनो सोनारो दैज्लां बोथोराव।
औ औ
बेनि अनगायैबो रांखान्थि जौगानायनि थाखाय जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बादि दहय दाथ' दैज्लां बोथोर ना ना सारोबा ना फासि सानानै म माबा मोनसे एसे खालामनो न'खराव रांखान्थि आरजिनो थाखाय बेफोरखौ फानहैयो होन्दों ना नोंथां।
औ औ औ
दा बिनि अनगायैबो जेनाखि दैज्लांआव मोननाय फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौबो फाननाय नुनो मोनो नामा नोंथाङा?
ओरैनोथ' दङ अ खायफा खायफाफोरा फानहैयो आरोन ओरैनो खरस जानो आन्था फानहैनाय। नुयो।
औ दा बेफोर फाननायजोंबो जों जेनाखि न'खराव सोलिनो आनथा माखासे संख्रि फानलु बेफोरखौ बायनो थाखाय रां आरजिनो हायोना नोंथां।
औ हायो हायो।
जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो नों नोंथां बेफोरबायादि फिथाइ सामथायाइ बा जिखुनु मैगं थाइगं एफा एनै फाननानैहाय संख्रि फानलु बायनायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो आरो।
औ औ
बेफोरबादिनो गामियारि ओनसोलनि सुबुं फोरा थांनानै थायो आरो जेनाखि दा दैज्लां बोथोर ना नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि दैज्लां बोथोराव माखासे खामानिफ्रा द्रप थायो औ- दा बेफोरजोंनो एफा एनै संख्रि फानलु जानो मोनो आरो बे जेनाखि दैज्लांनि फिथाइ सामथाय बा मैगं थाइगं बेफोरखौ मावनानैहाय।
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला जों लाख खि जासिगोन नामा?
अ अ समाबो जाबाय माथो-
औ माखासे रायलायनांगौ बाथ्रा थाबावबाय बेखौ उननि सम समाव जों रायज्लायसिगोन।
औ समाबो जोबोद खम ना नोंथां जि मिनिटल' बिनि खायनो जों जाखिनि नोंथांजों नैबे समाव रायज्लायनो मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो।
औ औ दे बिदिबा नोंथां ना औ दे।